हेलौ खोनादोंना नोंथां नोंथांनि माथोखौ आं खोनाफैदिया हेलौ औ
औ खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां ओ बेलासिनि गोजोन हामलायथि। नोंथां नोंथांसिम बावहरनाय थाबाय नोंथांङा दायो माबाफोर खामानियाव बेस्ट औ नोंथाङा दायो माबाफोर खामानियाव बिजि नामा अ
नङा जेरावबो बिजि नङा
आदसा होमब्ला आं दायो नोंथांजों जानबुंनि सोमोन्दै रायज्लायनो हागोन ना
औ हागोन
औ दा अब्ला आं फोरमायलांसै
औ दे
जान औ जानबुं होननानै बुङोब्लाथ' जों मिथिखायो जानबुं जायखौ जों इंराजियावहाय बुङो मबाइल फन ओ दा जानबुं जाहैबाय मोनसे मोब्लिबारि दाजेम जायखौ जोङोहायो ओ सुबुंफोरजों जोंङो फोनांजाब लाखिनाय जायो जेनेबा ओ खल हरनो हायो जायनि गेजेरजों आरो जोङो मेसेजफोर हरनो हायो लिरनानै जोङो ओ
बिसोरजोंहाय जेनेबा जोङो खबर लालायनो हा खबर लालायनो हायो आरोना जानबुंनि हेफाजाबै जोंङो बे जानबुंखौ खौ जोंङो ओ गो माने जोंङो रोगाथिंनो हायो आरो ना जानबुं जाहैबाय बियो जोंहा आखायावनो लादिंनो हायो बेखौ बियो जेराव थाङा मानो जोङो पकेटाव सोनानै बेखौ बा जोंनि सिपिफोराव सोनानै जोङो लांनो हायो। बा जोंनि बेगफोरावबो बेग फिसाफोरावबो सोनानै लांनो हायो बियो बिराद जोंनि थाखाय मुलाम्फा गोनां आरोना आजिखालाव जोंङो दं गैयाबानो ओ मा होनो खामानिफोरखौ मावनो हाला आरोना ओ जानबुं ओ जानबुंनि गेजेरजोंनो नै जोंङो दा आजिखालि जोंनि नांगौ गोनांथि जानाय बेसाद फोरफोरखौहायो जोंङो ओ अर्डार खालामनो हायो आरोना अनलाइनाव हायो। अनलाइन जोङो गोबां एप फोर मबाइलाव जों बे जानबुंआवनो जोङो गोबांथार एपफोर अनलाइननि एपफोरखौ डाउनलड खालामनानै जोंङो बेयावहायो रेजिस्टार खालामनानै ओ जोङो बेयाव अर्डार खालामनो हायो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनाय न'नि ओ न'नि गोनांथि जानाय जिरादफोर एबा एक्सेसरिसफोर फारसेनिफ्राय आरो ना। मानसिनि गोनांथि जानाय गासैबो ओ जिरादफोरखौनो जोंङो मबाइलनि हेफाजाबै जोंङो मबाइलावहायो अर्डार खालामनानै लाबोनो हायो आरो। जेरावहाय जोंङो बै जायगासिम थांलायनाङा बियो मालाय रोगानानै होफैगोन। माबाबानो अर्डार होबानो होमबाना जोंना माने सम आरो जोंहा खरसायाबो एसे सेफ जायो आरोना बासियो। बेनिफ्राय जोङो ओ जानबुंनि हेफाजाबै गोबां बेबायदिनो जोंङो मा खालामगासिनो आजिखालि सुबुंफोरा रांबो खामायनो हादों आरोना। मानो होननानै बुंबा जोंहा जानबुंआव गोबांथार जों प्लेटफर्म बाहायो। जेरैहायो दङ ओ इउटुब ओमफ्रायो फेसबुक इन्सटाग्राम आरो गोबां आरोना। बेफोरबायदिखौ जोङो बाहायो। बेवहाय मानि सुबुंफोरा मा खालामनो हायो एकाउन्ट क्रियेट खालामनानै इउटुबफोराव फेसबुक पेजफोर खुलिनानै बेवहाय भिडिअ'सफोर जोङो हगारनो हायो आरोना। ओमफ्राय फेसबुकफोरावबो बिदिनो भ्लग भिडिय'स ओमफ्राय गुसुं गुसुं भिडिय' फोर बा गोलाव ब्लगफोर जोंङ हगारनो हायो। ओमफ्राय बिनि गेजेरजों जोङो माने ओ रां खामायनो हायो आरोना। भिडिअफोर बानायनानै हगारनानै हायो। एनिफ्राय बेनि अनगायैबो जोंहा दा बे जानबुंनि हेफाजाबै जोङो। गोबां गोजान गोजानाव थानायखौनो जोङो माने खबर लालायनो हायो आरोना। जेनेबा गोदोथ' बिदि गैयामोन गोबां सम लायोमोनहाय ओ खबर लालायनो थाखायनो गोबां मास मास बोसोरबो नांलायलाङोमोन जाहैदों। खबर लालायनो। दाथ' आजिखालि एक से सेकड नाम्बार थुबानो जोंहा मा जासै खबर मोनलायलायो आरोना। नाम्बार थुबानो जोङो रायलाय लायनो हायो खबर लालायनो हायो। ओ गुबुन गुबुन हादराव थाब्लाबो बा जिखुनु जायगायाव थाया मानो जोङो ओ जानबुंनि हेफाजाबै जोङो खबर लालायनो हासै आरोना। ओमफ्रायो ओ मा होनगोन आरोबाव जानबुंखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो जेनेबा हमना ला आजिखालिथ' जोंहा। अनलाइन क्लास सोलियो अनलाइन क्लास लानायावबो जोङो बेखौहाय ओ बाहायगासिनो थायो जोंहा गोबां माबाफ्रा दायो फरायसालिफोरावहायो अनलाइन सोलि-सोलियोसै आजिखालि
ओमफ्राय गोबां एसाइनमेन्ट माबा माबि थायोब्लाबो ओ बेखौ जोंहा अनलाइननि गेजेरजोंहाय हरनाय जायो आरोना फोरोंगिरिफ्रा ओ माबाफोरखौहायो कुइसन माबा माबिफोरखौहाय हरो जों बिनि गेजेरजों मिथिनानै जोङो लिरनो हायो आरो जोंनि जोङो जोंनो मा नांगौ जोङो बेखौहायो माने जानबुंआवहाय। जोङो हमनानै ला ओ साट जिपिटि गुगोल बेफोर बायदि ख्रमफोरावहाय जोङो ओ थुनानै बा टाइप खालामनानै होयोब्लानो जोंनि माने जों मा टपिकखौ लुबैदों बेखौ जोङो थुनानै होयोब्लानो जोंनो बियो दिन्थिनानै होगोन आरो ना जों लुबैनाय बायदि फिननायफोरखौहायो बियो दिन्थिनानै होयो आरो। जायनि गेजेरजों जोङो जोंनि फिननायफोरखौ गोरलैयैनो लिरनो हायो। जेनेबा हमनानै ला ओ स्कुलनि एसाइनमेन्टफोर बा कलेजनि एसाइनमेन्टफोर बा माबा मोनसेनि आरोना जिखुनु बानो जोङो बेनि ओ जिखुनु माबा मोनसे जोङो आयदाखौ मिथियाबाथाय जोङो गुबुनफोराव सोंलायनो दरखार गैया आरोना आजि खालि जुगावहायो जोंनो टिचारनि टिचारनावहाय जोङो गाइड लायाबाबो जोङो गावबा गावनो ओ आजिखालिथ' बयबो फ ओ फरायखानाय जाहैबाय नालाय बुजिखायोसै इंलिसफोरखौ बांसिनानो जोङो बेखौहाय माने ओ मबाइलावनो बा जानबुंआवनो जोङो गावबा गाव गुगोलाव एबा साद जिपिटिफोराव बेफोरावहाय बा इउटुबफोरावबो जोङो नायनानैनो जोङो लानो हायो आ रोना नलेज गियानफोरखौहायो। ओमफ्रायो मा होनो बेबायदिनो आरोना जों गोबां खामानिखौहाय जोङो। गोख्रैयै जोङो मावनो हानाय जासै जानबुं हेफाजाबै बेंकिंफोरनि खामानिफोर खौबो जोङो गावबा गाव मबाइलावनो जोङो अनलाइन खालामनानै लानो हायो आरो ना फैसा नायनाय माबा माबि गोबांथां खामानि आरो दा आंनि फोरमायनाया नों नोंथांसिम एसेनोसै दा नोंथाङाबो माबाफोर फोरमायनो सानदोंब्ला फोरमायनो हागोन।
औ नै आंबो दा सोलिफुबाय थानाय आजि खालिनि दिनाव ओ बिरोंदामिन जायखौ जों होनना बुङो बिनि सोमोन्दै आं एसे सावरायनो सान्दों आरो‌।
औ सावराय जागोन नोंथां।
औ। दा नै जाहा बिरोंदामिन टेक्नलजि जायखौ जोङो टेक्न'लजि होननानै मि बियो बेनि थाखाय जोंहा गोबाङै ओ सुबिदा ओंखारबाय आरो जोंहा गोबां खामानिफ्रानो गोरलै गोरलै जानो हमबाय जेरै जोंहा उम बिरोंदामिननि थ्रुयैनो जोंना ओ जानबुं ओंखारबाय टेलिभिसन ओंखारबाय जाय टि भि जेरै ओमफ्राय आरो जेरै वासिं मेसिन ओ मटर गारि बायदि बायदि रो खोमनि गासैबो दा बेफोरखौ ओ जेरै जोङो गारिफोरखौ गोदोनि दिनावथ' गारिफोर गैयामोन नालाय गोदोनि दिनाव जोंहा थाबायनानैनो गोजान गोजान थांनागौ जायोमोन बेफोराव गोबां सम लायोमोन दा जोंना बिरोंदामिननि थ्रुयै गारि बायदिसिना ओंखारनायनि थाखाय जोंना दानि जुगाव गोरलै जाबाय गोजान गोजान जायगाफोराव थांनो बेनिफ्राय आरो जोंहा ओंखाम ओंख्रि संनाय बायदिफ्रावबो जोंना जेरै कुकार होननानै बुंनो हायो प्रेसार कुकार गोदोनि दिनावबा ओंखाम सङोबा जोङो ओं अदाब फोर बायदियाव सङोबाथ' जोङो अरा जोंदों जोङाखै बेफोर खौ जोङो नायबाय थानांगौ जायोमोन दानि जुगाव गे जेरै स्टक ओंखारनाय लोगो लोगो बेयावहाय जोंहा
औ
बियो ओंखाम मोननोसै बा बेखौ समखौ थाल मोनखायो अब्लाना जोङो जेब्ला प्रेसारा गाबो अब्ला जोङो बेयाव जोङो हमना मोनखायो जे अ मा मोनसि होननानै अब्लाना जों बे समाव थांनानै जोङो जों मावनाय खामानिखौ दोनथ'नानै जोङो बन्द' खालामहैनो हायो नाथाय गोदोनि दिनावबाथ' जोङो ओ बायदिसिना खामानि मावनोनो खौनि जोङो जुदि ओंखामफोर सङोब्ला मानो होनबा जोङो अरा जोंदोंना जोङा खै बेफोरखौ जोङो नायबाय थानांगौ जायोबा खाथि थाख थानांगौ जायोमोन आरो बिदि आरो दानि जुगाव बिरोंदामिननि थ्रुयै जोंहा आरोबाव दंबावो जेरै ओ ओम गोबां टेलिभिसन रेडिअ टेलिभिसनावथ' जोंहा गोबां जेरै सिरियालफोर नायनो हायो आरो बेयाव सोलोंथाइनिबो चेनेल थायो जिब जुनार बायदिसिनानि चेनेल थायो बिनिफ्राय आरो बेयाव मोसानाय मुसु बेफोरनिबो थायो बेनिफ्राय जोङो माने गोबां रोखोमनि जाय जाय जेखौ नायनानै मोजां मोनो बेफोरखौ जोङो नायनानै बेनिफ्रायबो माखासे जोङो गियान आरजिनो हायो जेरै साइन्सनि साइन्सनिबो चेनेल थायो मेट्सनि बा बिगियाननिबो अ' सरि सानखान्थिनिबो सेनेल थायो बिगियाननि सेनेल थायो बे फोरनिफ्राय जोङो माने ओ जेरैहाय जोङो नुयोब्ला गोसोआव थासेनो नङा होमब्ला बे बेबायदि आरो जोङो बे बेफोराव नायोबा साबसिन बुजिनानै मोनो बिदि आरो ओ गोजान गोजान जेरै मुम्बाइ बायदिसिनायाव जेरै डान्स इण्डिया डान्स इण्डियान आइडल बेफोर बायदिया जायो बेफोर प्लेटफर्मावथ' जोङो गो गोजान-गोजाननि सुबुंफ्रा थांनानै नायहैनो हाया नालाय दा बेफोराव जोङो बेफोर खौ टिभियावनो नायनानै जोङो गोजोननायखौ लानो हायोबा सोर माबोरै मोसादों बेफोरखौबो नायनानै जोङो एसे जेनेबा गावबा गावनो न'आव जुदि सोलोंनो गोसोब्ला सोलोंनो हायो बेफोरबायदि बेनिफ्राय आरो टेक्न'ल'जिजोंनो जोंहा फैबावदों जानबुं जायखौ जोङो मबाइल होननानै मिथियो बेहाबो ओम जानबुं फैनाय लोगो-लोगो जोंहा गोबां सुबिदा बायदिसिना ओंखारबाय जेरै जोंहा मबाइलनि थ्रुयैनो बा जानबुं थ्रुयैनो जोङो रां आरजिनो हायो एकाउन्ट बायदिसिना खुलिनानै जोङो ब्लग बायदिसिना बानायनानै बेनिफ्राय जोंहा रेडिअ' बायदिसिना दङ रेडिअ'फोराव जोंहा ओ काहानि बायदि काहानि बा सल' बाथाफोर खोनानो मोनो मेथाइ खोनानो मोनो।
ओम।
बेनिफ्राय जेरै टेक्न'लजिनि थ्रुयैनो जोंहा ट्रेक्टर बायदिसिना ओंखारबाय गोदोनि दिनावथ' ओ नांगोलजों हालेवोमोन मोसौजों हालेवोमोन अब्लाना बिरा बुहुद गोबाव सम लायोमोन दा बैफोर समफोरखौ हालेवनायाव हालेवनायफोरखौ खम खालामनो थाखाय जोंहा ट्रेक्टर ओंखारबाय ट्रेक्टरखौ जोङो गोबां ट्रेक्टरजों जोङो हालेवोब्ला गोबां बुरजा बि बिगानि हानसेयावनो एबा आदा आदा दिनावनो जोङो एवनानै फोजोबनो हायो। नाथाय गोदोनि नांगोलजों हालेवब्लाथ' जोङो दब्लायसे दब्लायनै बा दब्लायथाम बेफोरबायदिल'